हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
औ। दा जों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बर'आव बर' हारिनि जोङो खुगा राव खुगा मेथाइ बाथ्रा फाव बायदिसिना ना जों गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय बे बाथ्रा भाव बायदि बाथ्रा राव बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। बिदिब्ला आं दा फोरमायनोसै नोंथां खुगा थुनलाइ होनोब्ला जोंनि गोदो गोदाय जों मिथिस' हायै समनिफ्राय जोंनि आजै आजौ नि सोलिबोनाय मुगानि उनाव खुगा बाग्लायबोनाय खुगा थुनलाइखौनो जोङो खुगा थुनलाइ होननानै बुंनाय खुगानि रावफोरखौनो जोङो खुगा थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो दा बे खुगा थुनलायाव जोङो माखासे बाहागोफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै खुगा सल' सल'बाथा, बाथ्रा भाव, ओ बाथ्रा फान्दाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो बेजोंनो लोगोसे। ओ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो जाय समनिफ्रायनो सल'बाथा खोन्थानाय हुदाया दंबोयोमोन जेरै बोराय बुरैफोरा गाव गावनि फिसौफोरखौ लानानै अखाफोर दानसोरां बिलिफां हराव नङाब्ला गोजां बोथोरनि अर सेर फोथायनाय समावहाय जोंनि गोदोनि बोराय बुरै बा आबै आबौमोनहा सल'बाथा खोन्थाबोयोमोन बै सल'बाथा खोन्थानाय समाव जोंनि आबै आबौआ ओ जोंनि मोनसे मोनसे दोरोङारि दामग्रा आगजु सेरजा दामै दामै सल'खार सल'बाथा खोन्थाबोनाय बेफोर हुदाफ्रा जोंनि गेजेराव दं बियो। दा सल'बथाया जोंनिया गोबांथार बाहागोनि थायो जेरै जुनादनि सल'
नंगौ।
अलसियानि सल' जाम्बासियाननि सल' मिथिंगायारि सल'। आरो आबाद मावनायनि सल' गोबांथार बाहागोनि जोङो सल'फोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै आङो बर' सल'बाथानि सोमोन्दै आङो ओ बर' सल'बाथानि मुं फोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो मोननैसो आं फोरमायनोसै जेरै जोंनि बर' सल'बाथा। होननानै बुङोब्ला ओ एम्बुस्रोन जोहोलाव उ। अलसिया स्रोन आलारि दामब्रा आरो
बोराय बुरैनि थास' गायनाय हा फिसा हौवा दाउ दाउ हुदुनि सल' गोबांथार जोंहा ओ सल'बाथाफोर दङ नाथाय बैफोर सल'बाथाफोरखौ जोङो सिगांनि समावहाय लिरनाय महराव जों मोननो थाङामोन बेबायदिनो ओ आबै आबौनि खुगाजों खुगा आथालनि उनाव आथाल बे बाग्लायबोबाय थादोंमोन नाथाय आ आथिखाल समाव जोङो ओ सल'बाथा लिरगिरि जोङो नुनो मोनबाय नाथाय सल'बाथा लिरगिरिब्लाबो जोङो गुबै सल'बाथा लिरगिरि जोङो मोननो थाङा जायनि थाखाय जोङो ओ सल'बाथा लिरगिरिफोरखौ सल'बाथा बुथुमगिरि होननानैसो बुंनाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा माखासे ओ खुगा मेथाइफोर दङ। बे खुगा मेथाइफोरा जेरै जोंहा जोहोलाव मेथाइ ओ बखालि मेथाइ, हादान सिफायनायाव खननाय मेथाइ, आबादारि मेथाइ, बैसागु खुगा मेथाइ ओ बिदिनो गोबां गोबांथार बाहागोनि जोंहा खुगा मेथाइ दङ जेरै बैसागु मेथाइखौ होनोब्ला जोंहा माखासे बैसागु बैसागु खुगा मेथाइ माखासे बाहागोफोर दंबावो जेरै ओ मोजां मोनलायनाय खुगा मेथाइ आरो बिखुनजो बिजामादै जंखायलायनाय मेथाइ, बिबोनां बिगुमै जंखायलायनाय मेथाइ बेफोर खुगा मेथा इ बाहागोफोरखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर माखासे उम सल'बाथाफोर खुगा मेथाइफोरा ओ बाग्लायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दा गोबांथार ओ लिरगिरिफोरा ओ बिजाब महरै लिरथुमनानै दोनलांबाय बे जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा। सिगांनि समाव जोङो ओ सुबुंनि उ बांद्राय ओ सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो गैयै ओ सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानो हायैनि थाखाय जोङो लिरनायनि महरखौ जोङो सानखांनो रोङाखैमोन। जायनि थाखाय जोङो गोबांथार माखासे खुगा सल'फोरा गोमालांबाय। मेथाइफोरा गोमालांबाय जा खिनि दा थांनानै दङ बेफोरखौ जोंनि माखासे लिरगिरिफोरा ओ खुनथुमनानै दोननायनि थाखाय जों बेखौ दा लिरनाय महराव मोननो हायो। सिगांनि समाव जुदि ओ मिसनारि सुबुंफोरा ओ लिरनाय महराव खनथुमनानै दोनलांनो हायामोनब्ला जाहाथे जोङो बैफोर जाखिनि जोङो लिरनाय महराव मोन मोननो हादों बेखौबो जिहेथु जोङो मोननाय नङाबो जानो हागौमोन। दा बेखायनो जोंहा खोब ओ खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै जों साननो हागोन बे खुगा मेथाइ आरो खुगा रावफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दासिमबो थांनानै दङ। मोन नसे खुगा थुनलाइयाव मोनसे हारिनि
ओ साननाय हनाय राव हारिमु आसार खान्थि बेफोरखौहाय जोङो ओ बेरखांनायखौ नुनो मोनो दा आं नोंथांनावबो खुगा थुनलाइ बा खुगा सल'बाथाफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोर
औ नोंथाङ गोन। नोंथाङा गिबियावनो बुंलांबाय ओम बे बा
औ नोंथां।
गोदोनिफ्रायनो खुगाजोंसो बाथ्रा बुंनाय रायलायनाय मेथाइ खन नाय बायदिफोर जोङो खुगाजों खुगा सोलिबोगा बोयोमोन नाथाय बे खुगाजों खुगासो खुगाजों द' सल' थाय बायदिसिनाफोरा जोंनि खुगाजोंनो खुगा थाबाय थायोब्ला बियो मोनसे समाव गोमालांगोन होननानै सानैसो। साननैसो रायथाइगिरि खन्थाइगिरिफोरा बेखौ बुथुमनानै नागिरनो होननानै गोबां बिजिरसंनानै बिसोरो बे खुगा मेथाइ रायथाइ बायदिसिना खुगा खुगानि रावजों राव सोलिनायखौ बिसोरो बिजाब महरै लिरलांदोंमोन। जायनि जाहोनाव दा आथिखालनि सुबुंफोराबो बै गोदो जे खुगाजों खुगा मेथाइ रायथाइ सल' बायदिसिना बिसोरो खनोमोन बेखौ आथिखालनि सुबुंफोराबो ओ मिथिनो मोनो।
औ नोंथां।
गोबां खुगा सल' सल'मा बाथ्रा फाव बायदिसिना जोङो बिजाब महराव दा लिरनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनदों बेनिनो जोङो दा बाथ्रा फाव होनो मोनो जोङो गोबां बाथ्राखौ बिजाब बिजाबाव जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों जेरै अनला खारियावगान थाया आलाखि बास गादलायो। आरो बायदिसिना गराय नुब्ला सिं बायो। बायदिसिना बाथ्रा फावफोरखौबो जोङो लिरनाय महराव नुनो मोनदों बेयाव गोबां गुसुं बाथ्रा फावब्लाबो बेयाव गोबां गोथौ ओंथि फोरमायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों। ओम जेरैहाय जोङो सुंद' सुंद' सल' बायदिसिनाखौबो बिसोरो खुगाजोंनो खुगा लिरलां लिरलां दा आथिखालावसो लिरबाय गोदो गोदोथ' बिसोरो खुगाजों खुगानो सावरायलायोमोन नाथाय दा बे सावरायनायखौ जोङो मोन जाब महराव लिर लनाय लिरनानै जोङो फरायनो फरायनो हादों नोंथां।
औ नोंथ'।
बेनि बेनि बेनि अनगायैबो खुगाासल' खुगा सल' सल' होनब्ला जोङो जायखि जाया जोङो मबा बाहागोनि सायाव जोङो दा फोरमायनाय जेरै गथ' गथ' बुरखायनाय सल' बैसागो बै बैसागोनि बैसागो सल' बैसागुआव जोङो सल' रोजाबनाय बायदिसिना जोङो बायदि सल'खौबो जोङो ओ नोंनो
औ नोंथां
आरो गोबां सल' दंबावो खुगा सल' बायदि बायदि सल'फोरखौ जोंओ दा मोनफा मोननै थ' बिसोरो खुगाजों खुगा गोसोआव लाखिनो हायियाव बिसोरना गोमालांनायखौबो जोङो खोनानो मोनदों इनै बिजाबावबो सेबखां जाजोबाखै बेनि बेनि उ उ हानद्रेदाव सिक्सटि सिक्सटि बारसेन फोरखौल जा लिरजानो हादों फरथि पारसेन्टखौनो बिसोर बिसोरो गोसोआव लाखिनो हा हायाखैमोन आरो बिसोरो गावबा गावनो खुगाजों खुगा सोलि सोलिबोनायाव बिसोरो बेसोरो लिर लिरो। खिआनोबा आरो गावसोरबो बिजिरनोबो मोना मोनासैमोन आरो
औ नोंथाङ औ
नोंथां आबो एसे फोरमायबावगोन नामा नोंथा
उ हागोन नोंथां उ खुगा सल'फोरखौहाय जोंनि गोदोनि ओ गामि ओनसोलाव संसार जानाय ओ माखासे सादा भुसा लेखा रोंजोबै सुबुंफ्रा गावजों गाव खोन उ थिग बेबायदिनो बियो ओ मुगानि उनाव मुगा बाग्लायबोनानै आथिखाल समसिम बे सफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ दा बेखौहाय जोङो गोबांथार ओ जोंनि सोलोंथायारि आयदाफोर फ्रावबो सोनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जेरै जोङो उ मुलुगसोलोंसालि सोलोंसालिमा आरो फरायसालि बेफोराव बेयाव खुगा सल'नि बा खु गानि आयदाफोरखौ जोङो दा फरायनो लासै दा बेबायदिनो ओ खुगा थुनलाइनायनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो मोनो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ माखासे जोंनि दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ जों लाखिबाय खुगा थुनलाइनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जेरै जोंहा मोनसे बैसागु खुगा मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिनो मोनो जोंहा गोदो गोदाय निफ्रायनो मोनसे रंजानाय फोरबो दंमोन जाय फोरबोआनो जाबाय बैसागु बे फोरबोआवहाय जोङो जोंनि दोरोङारि दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जों रंजाबोयोमोन आरो जोहोलाव खुगा मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौनो मि थिनो मोनो जे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया ओ जे मोनसे जोहोलाव बे मोन ओ जोहोलावफोर दंमोन जोहोलाव जोहोलावजोफोर दंमोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो ओ आबाद मावनाय आबाद हादान सिफायनाय ओ खुगा मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो मोनो जे जे जों बर' हारिया ओ हादान सिफायनानै ओ संसार जाग्रा मोनसे हारि मैहुर खालामनानै संसार जाग्रा मोनसे हारिमु उ आरो जोङो बेखौनो मिथिनो मोनबावो जे औ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावन दोनथसै नोंथां सम मोनोब्ला उननि समाव लोगो मोन